हेलौ हेल' औ नोंथां। खोनादों दा?
औ खोनादों। थां नोंथाङा आं बु आं बुंनाय खौ मोजाङै
औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
अ‌ दङ ओरैनो ओ उन्दु उन्दु गोलांला बायनानै
औ नोंथां नोंथांनो आं दिनैनि फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं एसे जोंनि ओ हारिमुनि सायाव एसे आं सावरायनो सानदोंमोन आरोना हारिमुनि माने जोंनिनो हारिनि माने गाननाय जोमनायनि सायाव नोंथाङा सावराय नायाव -सावरायनायाव राजि दंङोना?
औ नोंथां औ आं ओ बर' बर'नि हारिमुनि बागै ओ गुवारै एसे सुंद'यै बिबुंथि होननो सानबाय आं नों नोंथां ओ जोंनि हारि ओ बर' हारियाव बुंनो थाङोबा दख'नाखौ मोनसे हा हारि हिसाबै दख'नाखौ बाहायनाय जा जायो आरो ओ बे द बेलेग बेलेग ओ हमना ला अ एसामिसावहाय ओ सारिबा बेलेग बेलेग बेलेग हारि बाहायो बिसिना बेलेग बेलेग जायो जोंनि बर' हारियाव थ' ओ दख'नाखौ ओ हारिनि मोनसे ओ माहारि बा हारिनि मोन से नेम खान्थि बायदियै दख'नाखौ बाहायनाय जायो आरो जों ओ दख'नायाव बायदि रोखोमनि आगर थायो ओ जेरै ओ खासि बिबार बायदि बायदि आरो आरो ओ जों औ आरो जों बर'नि नेरसोन होननानै बुङोबा जों आर'नाइखौ बुंनाय जानाय बुङो आरो आरो दामनाय देनायाव बुङोबा खाम सिफुं जथा सेरजा बायदि बायदि गं गोना बियो मोनसे से बर'नि औ औ मोनसे हारिमु हिसाबै बर'आ बेखौ ओ फालिना लानाय जादों आरो
औ औ औ अब्ला नोंथांनि आङो मोनसे ए सोंलु सोंनो लुबैदों जोंथ' ओ जोंनि हारिमु जों जों गाननाय जोमनायनि सायावसो सावरायदों नालाय नङा होमबा नोंथां? अब्ला जोङो दख'ना नङा होमबा ओ दख'नाखौ खौ जों मा रोखोमनि मोननाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
दख'नाखौथ' जों बायदि गाबनि मोनो।
गाबाथ' बायदि औ आं दख'नानि सायाव माने एसे फोरमायनो होदों आरो नोंथांखौ औ
अ दख'ना
मा मा दख'ना जों मोननाय जायो आरो बेनि सायाव नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ बर'नि अन
औ औ जोंनि जोंनि हारिनि औ जोंनि हारिनिनो जोंनि बर' हारिनि
जोंनि हारिनि द दखना मोननै टाइपनि गानो लांगा आरो मेख्ला ओ लांगाखौ बुङो माने ओ इदिनो ससे गुसुं एखौ लांगा बुङो आरो मा होनो? मेख्ला मेख्लाखौथ' ससे गुसुंखौ बुङो नालाय। आरो लांगाखौ गोलावखौ बुङो नालाय आरो दखनाखौ माने बायदि बायदि गाबनि मोनो बा बायदि बायदि आगरनि मोनो। खिन्थु जोंनि हारिमु बा जोंनि माने हारिमुयावहाय बांसिन ओ दखना बिदन खौ बाहायसिननाय जायो आरो हारिनि महर सिनायथियाव दखना बिदन आरो आर'नाइखौबो बाहायसिनाय जायो आरो। ए
नंगौ औ
नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनबा
औ औ आं फोरमायनि अब्ला जोंथ होनदों ना नोंथां जोङो दखना आं नोंथांनियाव दे आं सोंलु सोंदोंमोन दखनाखौ जों मा मा रोखोम दखनाखौथ जों मोनो नङा होमबा दखना दखना लांगा नोंथाङानो बुंबाय दख दखना लांगा आरो दखना बिदन गोरोन्थि जादों सरि माने दखना माने होनदो दखना अग्रं होनो नङा होमबा मेख्ला होनदों ना नोंथाङा औ अब्ला बेयो आङो मोनसे जों आं फोरमायनो लादों नोङा होमबा ओ दखना जोङो लांगा नङा होमबा बै दखनाखौ जों जोङो ओ माखासे जों बा खुन्दुंफोरनि जों बानायनाय नुनो मोनो होमबा नंगौ ना नङा नोंथां औ अब्ला आङो नों बिथांनियाव आं बुंनो सान्दों ओं माथा दखना जोङो ना नोंथाङा मोनथिगोन ना औ माथा दखना नोंथाङा आंनो माथा दखनानि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा बेखौ माबायदि दानाय जायो माथा दख खनाखो
माथा दखनाखौ ओ माथा खुन्दुङा माने ओरैबायदि गोफोन जायो बिनि थाखाय जोङो माथा खुन्दुंखौहाय ओ माइदि माइदि होननाय बानायनाय जायो आरो ओ माय मायदि खौ माबोरै होयो होनोब्ला जों माइदि त ओ सोरबा सोरबिय माने बेलेग बेलेगबो होयो खिन्थु आं मिथिनायावहाय बांसिनानो माने ओंखामजों बानायनाय
औ ओंखामजो बानाय दे नंगौ औ
जों बान बानायो आरो खिन्थु सोरबा माबा माबि इदिनो बेलेग नेमफोराव बानायनाय दं नामा आथिखालनि मुगायावथ' बहु बायदि बायदि ओंखार ओंखारबाय आरो आंथ' बेफोरखौ बेखौ बारा इसि मिथिया खिन्थु आं नुनायावहायो ओंखामजों माइदि होनानै। बिखौहाय न'आव मोजाङै फोरानो आरो फोराननायनि उनावहायो बिखौ ओम माने सोंनाय जायो हिस भा सान हिसाबै सोंनाय जायो ओ हिसाब हिसान हिसाबै सोंनानै बे दख'नाखौ जुदि माइदि होयो होनो। ब्ला जुदि खुन्दुङा हायो मोजाङै रानगोन आरो रानाखै बेखौ माने निजियाव माने एसे केयार खालामनांगौ आरो माबायदि केयारबा माने माबायदि केयार होनोब्ला बियो रान ओं जोथोन ओं। थोनलानाय। ओ आंनि रायजलायनाया एसे फुल जाबाबो आं नोंथांनि सिगाङाव माने एसे माने आं जिखौ मिथियो बा आं जिखौ माने बुजियो बेखौ होनबाय आरो नोंथां ओ आरो ओ जि सानखौ माबायदि दायो होनोब्ला इसानाव माने बाय बायदि बायदि रोखोमनि बेसाद थायो जेरै ओ माखु खु बा माबा ओ साल खुन्था हिसान हिसाननियाव माने बायदि बायदि माने थायो आरो
थायो आरो ना औ औ औ।
बे बाहा-बाहागोनि उनावहाय जिखौ सोङो आरो हिसान दानो थाखाय सोरबा‌ सो सोरबि माने बायदि रोखोमनि आगर एरो। बा फारौ मेगन आगर, दिंखि आगर ओ आवजार बिबारनि आगर बायदि बे आगर जा लिरो आरो सोरबा सोरबि ओ दख'ना आरो गोदोनि समाव आग्ला समावहायथ' गोदो गोदाय जों बर'फोरा दख'ना दख'ना गाननानैनो मोजां मोनो। आरो दख दख'ना बांसिन मानसियानो गोदोनि टाइमावहायो दख'ना गानोमोन औ दानि आरो दानि आथिखालनि मुगायावथ' दख'ना गाननाया जोबलांगासिनो दं मानो होनो ब्ला जों बर'फोरा आजिखालिनि ए आजिखालि जुगाथ' आथिखालनि जुगाव ओ दख'नाया जेटिया बा बिदिथ' फुजा बा माबा बेफोरावल' सोलियो आरो गोदोनि गोदो गोदाय टाइमाव थ' दख'नाया ओ बुहुद मेन हिसाबै माने बर'नि मोनसे ओ आंगो बा था इफोरबायदि बाहायोमोन आरो ओमफाय आ गोदो टाइमावथ' ओ दखना जि दानो रोङा बा माबायाबा हाबा लांलायि फोरबायदिमोन ओ दानि जुगावथ' बि फोरदिया बुहुद गोमानो हमबाय
औ नंगौ नोंथां
गोदोनि आरो दानि माने ओ‌ आग्ला समनि आरो आ आथिखालनि समनि जुगा माने बुहुत सेनस जाबो बार बिनि थाखाय माने ओ जोंनि बर' हारिनि बा गाननाय जोमनाय औ दानाय लुनाय दामनाय जुनाय माने बियो बुहुत गोमालांगासिनो दं आरो गोमानो बु बहुद हमबाय दङ
ओम ओम
आं मिथिनाय बायदिबाथ' थ' ओ दख'नाखौ बांसिन आथिखालनि जुग हायो माने एमान खि गानोनो नागिरला गोदोनि टाइमाव थ' उन्दैनि उन्दै गथ' जन्म जानायनिफ्राय हमना ला जेथिया माथो रायलायनो रोङो होमबानो दख'ना बि टाइमावथ' ओ दख'ना गैयाबानो जेबो गैया आथिखालनि जुगावसो जेरै गस्ला बा स्पर्टिं बाबो बिदि लंपेन्ट माब माबा माबि गाननानै थायो आथिखालनि जुगाव खिन्थु गोदोनि जुगाव बेबायदि नङामोन आरो आं थिनायाव अ आरो गोदोनि टाइमावथ' बांसिनानो दखर दानाय लुनाय बा जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय बेहायनो गोदोना सोनानै थायोमोन आरो आथिखालनि ओ दोरोङारि मुगा बा आथिखालनि मुगायावहायो बेबायदि गैला आरो
औ गोबां सोलाय सोल' जानांबाय औ
नोंथाङा आरो गोदोनि समाव माबायदिमोन बा गोदोनि टाइमाव जों बर'फोरा माबायदि
औ औ थानाय थानाय गाननाय जोमनाय औ फोरमायनांगौ औ नोंथाङाथ' फोरमायलांदो आनो नों नङा होमबा गोदोनि समनिया माबा बेनो जोंनिथ' आं जोंनि दोरोङारिखौ खान्थि बायदि गोदोनि समावथ' माने गाव गावनो मा होनो जोङो खुन्दुं लुनानै बा खुन्दुं ओ थुननानै जोङो मा होनदो सि दानायखौ नुनो मोनोमोन आरो ना सिगांनि समाव ओमफाय जोङो आरो जों दानि समाव जों आथिखाल आथिखालनि बाथाय जोङो बुंनो हायो हाथाय बाजारनिफ्राय खुन्दुं बायना लाबोनाय नङा होमबा बेफोरजों जोङो माखासे ओ सि ओ दानाय नुनो मोनो बेहाय माखासे सिफोरानो मा होनो खुन्दुं माखासे खुन्दुंफोरनि जेरै पलिस्टार जेरैहाय ओ मा होनो ओ जेरै आरो ओ थुख्रा थुख्राफोरा बेथ' एसे रैदोब मोजां नङा होमबा जेरै माथा बे बेफोरबायदि ओ जेरैहाय जों पलि स्टारनिया जोंनिया मा होनो अवान प्लाइ बेफोरो जोंनिखौ मा होनो बे खहा खालामो आरो ना जोंनि देहाफोरनि जोंनि देहा बिगुरनि थाखाय बेयो जोंनि साबजाथाव नङा जेरैहाय जोंनियाव मा होनो माथा थानि जों खुन्दुुंआ जोंनि साबजाथाव देहानि थाखाय गोबां माने मुलाम्फा गोनां नाथाय जोंनियाव वान प्लाइ पलेज दा बेफोर जोंनि थाखाय जोबोद खहा गोनां बेनिखायनो जों मा होनो जोंनि जोङो गावनो जोङो औ जोंनिया औ आयदाफारिखौ
बे बेखेवनानो थाबाय
औ औ आंबो आंबो औ आंबो गोजोननाय थाबाय नोंथां अब्ला